खोनादों ना नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां?
अ खोनादो दा?
औ खोनादों दे नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथाङा?
ओं ओरैनो जनानै दोङो र' नोंथां।
अ दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
अ उम आं माने मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन। बे आयदायानो जाबाय आथिखालाव सोमजिनाय गाज्रि हुदा आर ना।
औ
बिदिनो नोंथाङाबोथ' मिथिगौ मादि होबथायो माद बिदि मा बानायनाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां ओ आथिखालावथ' जोंना गोबां गाज्रि हुदा जादों गोबां ओ गाज्रि हुदा सोमजिनो हमदों आरो ना जोंहा बिदिनो जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेरावबो औ
खोनायाखै नोंथां मा होनदो?
गोबां गाज्रि सोमजिनो हमदों आरो जोंनि थां औ जेरै मुवा जेरै फेग्रा मुवा बाहायनाय मबाइल खौ बाहायनाय औ बिनो गोबां आरो ना औ फेग्रा मुवा होननानै ओ फेग्रा मुवानि बागै नोंथाङा औ एसे फोरमायना होदो सुंद'यै
अ ओ आथिखालाव औ दानियाथ' फेग्रा मुवा लायो। बिराद मानसिफोरानो नङा होमबा आरो गोदोनिफ्रायनो लाबोगासिनो आरोना बेखौ जेरै जोंहा ओ जुमाय सेरेप एबा ओ बिदिनो गोजा बियार लाया होमबा
औ
खोनादों ना नोंथाङा? बिदिनो बुहुत मानसिफोरा औ बिदिनो बुहुद मानसिफोरा बिदिनो निसा बुस्थुखौ लानानै आरो जोंनि बिदि ओ माबायाव जोबोद गाज्रि जालांबाय आरोना जोंनि बिदिनो बुहुमाव बिदि निसा लानानै मानसिफोरा जोबोद बिदिनो खायफाया लोंङो खायफाया जायो खायफाया आरो बिदिनो सिगारेट सोबलाबायो। आथिखालाव जोंनि बिदिनो बुहुमाव जोबोद बिदि निसा लाग्रा जाबाय आरो ना
औ ओ जोंना बिदिनो औ नंगौ नोंथां ओ जोंना बिदिनो ओ फेग्रा मुवा लानानै जोंना देहायाबो खहा जायो। रांखावरि माने बिदिनो गाससिबो बिथिङाव खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ औ बिदि निसाखौ लानानै बहुद मानसिफोराबो थैबाय आरोना बिदिनो गावनि जिउखौ खोमानांगौ जाबाय आरो बिदिनो गोदोनिफ्रायनो
बिदिनो ओ जौ बिदिनो जौ लोंग्रा मानसिफोरा माने ओ गोब बिसोरो खम लोंङा माने गोबां लोंङो आरो ना ओ माने हुदा जालाङो बाहाय लोंनायावनो बिदिनो सानफ्रोमबो लोंनाय जायो बिदिनो लोंनानै गुबुन गुबुन बेराम जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बिदि बेराम जानायजों ओ लोंनानै बेराम जानायखौ जों फाहामफिननायखौ फाहामफिननो हायिखौ नु ओ नुनो मोनदों एबा मिथिनोबो मोनदों आरो ना गोबां औ औ
गोबांङानो बिदिनो निसा लानानै खायफाया बेलेग बेमार जायो खायफाया बेलेग बेमार जानानै बिदिनो खायफाया आरो बिदि ओ निसा लानानै खायफाया ओ आथिं बुनाय एबा मोखां खावलाय बिदिनो खायफाया आथिं ओ थैनि थाखायबो उम बिदि निसा लानानै जोंनि थैफोराबो हामा जायो नङा होमबा।
औ।
बेदिनो जोंहा बहुत मानसिफोरानो बिदि लोंनाय जालाय सोबनायफोरावनो गावनि जिउखौ खोमानांगौ जादों आरो ना। गोदोनिफ्रायनो बियो मोनसे नियम आरोना लोंनाय जानाय सोबनाया
औ। गोबां माने औ खहाबो होयो खहा खालामो औ।
औ।
बिदिनो
ओ फेग्रा फेग्रा मुवा थानाय दंनाय माने गासिबो बिस होननानै जों
औ - औ मिथिनाय जायो ओं।
बिस मोनसे जायनि थाखाय जों रां खहा जानाय देहायो बिदिनो औ खायफाया बिदिनो खदायबो सानफ्रोमबो लोंनो मोनाबानो र खौसि खालामो
दावराव दावसि खालामो न'खरफोराव नङा होमबा। नोंगौ बिदिनो जोंनिया बांसिनानो लोङो नालाय खायफाया फुङाव ओ लोंनो मोनाबानो ओ बिदिनो न'फोराव नां थगायो खायसे खालामो नङा होमबा।
औ।
हेल'
नोंगौ नोंथां।
ओम औ।
खोनादों।
जोंहा फरायसालियाव थांनायफोराव सासे लोगो लादावबानो माने गासिबो लालांनो हमो आरो ना माने ओ फरायसाफोरनि गेजेराव औ बे माने बे जोंनाया लोंनायसो मोननाय फेग्रा हुदाया माने लोगो लोगोफोरजों थाब्लाथाय थाफादेर ब्ला माने बांसिन सोमजियो आरो अ'।
बिदिनो सनलाङो आरो खायफाया बिदिनो सासे लोगोआ लों होमबानो सासे लोगोआबो बिदिनो सिखायफा गोन एबा सनसिगोन बिदिनो लों खनसे लोंनानैनो बिदिनो इसोरबो मोजां मोनबा नाथाय लोंसिगोन नङा होनबा। आरो दानियाथ' ओ उम‌ दानियाथ' जोंथ' गानजाबो बांद्राय लानाय नुबाय नङा होमबा।
औ गान्जा औ बेबो जोंना बुहुत माने गोबां खहा खालामो आरो औ।
औ - औ बिदिनो बुहुद बिदि सेंग्राफोरखौ लानाय नुवा नुयो होमबाना बिदिनो खायफाया खायफाया बिदिनो बिजि लायो। ओमफाय बेयावनो गावनि उम द्राग्सबो ओं -ओं
औ ओ
खायफाया आरो इदिनो द्राग्सबो लायो।
बिनि होबथानायनि राहाखौ फोरमायनो हागोन नामा मिथिगोबा?
बिखौ होबथानोथ' जोंहा बिदिनो
मोननो हानाय
खोनायाखायो नोंथां मा होनदो?
औ ओ जों माने बेफोरखौ जोंनि फरायसाफोरनि जानगाराव दोननो हानाय राहाफोर मिथिगौ नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो होबथानो हानाय।
औ होबथानो हानायाथ' बिदिनो जोंहा लोगोजो लोगो थाबाथ' जों मालाबाबो बिदिनो ओ लोगोजो लोगो जोङो बिदि गावस्रा होनो हाया नङा होमबा? बिदिनो जोंहा इदि निसानाखौ ओ होबथानो थाखाय जोङो बि दि ओ लोंनाय जानायफोरखौ जोङो गारनांगोन आरो ना एबा बिदि ओ निसाफोरखौ फाननायफोरखो जोङो हेंथा होनांगोन आरो ना।
नोंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ जोंना बि औ
औ बिमाफोराबो नायनांगोन एसे गावनि फिसाफोरखौ बिदिनो। मा खामदों मा खामाखै बेफोरखौबो नायनांगोन ना। आथिखालावथ' जोंनिया बिदि जोबोद गारजि जालांबाय बिदि सोबनाय जानाय लोंनायफोरा। आरो इखौ बिमाफा फोराबो एसे नायनांगौ आरो ना।
औ।
जोंहाथ' दा बिदि बेरामखौ लाखिनोबोथ' जों हाया मानो होनबा। खायफा मानसिया जोबोद अख्रा जायो बिदिनो। बे बेरामखौ लाखिनोथ' जोंहा बहुद। इदिनो दङ दिसुन बानायनो। एबा जोंहा आरो। दङ दंनायालाय थेवब्लाबो जोङो बिखौ बेरामखौ लाखिनो थाखाय बिदिनो। फाननायफोरखौ जोङो लाखिनांगोन आरोना जेरै जोंनि सेरेप जुमाय। बानायनायखौ जोङो हेंथा होनांगोन आरोना।
औ होबथानांगोन जोङो बेफोरखौ।
औ।
औ ओमफ्राय नोंथां। बिदिनो जोंनिया गाज्रि हुदा होनब्ला मबाइलाबो खमायलाना गोलैयोना बेबो।
औ मबाइलाबो गोलैयो मानो होनबा मबाइलावबो जोबोद मानसि। फोरा गेम गेलेयो बिदिनो माबा माबि। ओ जेन'बा गेमावनो बांसिनफोरा हुवा मानसिफोरा बांसिन। थायो थायो नालाय बिदिनो मबेइलाबो जोंनि देहाखौबो खस्थ' खामो बां मबेइल नायबाबो जोंनि मेगननि थाखायबो खस्थ' जायो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
इदिनो ओन्दै समावनो मबेइल होबाथाय बिराद खस्थ' जायो आरो। ना मानो होनबा उन्दै समाव मबेइल होबाथाय फरायनो नागिरा खायफाया। बिदिनो मबेइल मबाइला मोनसेनि थाखायबो मोजां जायो आरोना जेराव जोंहा फरायनो। बो हायो।
औ नाथाय बाहायनो रोङा।
औ खायफाया बिदिनो बाहायनो रोङिफोरा बिदिनो। गाज्रि जालाङो आरो ना बिदिनो गावनि देहाखौबो दुर
औ बेखौबो जों माने गाज्रि हुदायाव बेखौबो जों माने गाज्रि हुदायाव ओ सो माने बुंफानो हायो आरो ना माने बिखिनिखौ मबाइलनिखो नोंगोना नोंथां?
औ औ औ
मानो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो मबेलाबो औ मा होनोमोन
औ ओमफ्राय जोंना बिद दिनो ओ आरो गोबां गाज्रि हुदा दोङो नोंथाङा बेफोरखौ मिथिगौ नामा मा मा? दोंबावो आरोबाव
औ आंनि औ औ
आंथ' गोसोआव गैजोबला औ दे नोंथाङा एसे बुंदो औ।
बिदिनो निसाना बुस्थुआथ' जोंना बेनो जाहैबाय नङा हबा जेरै जोंनि बे लोंनाय जानायफोरानो आरोना। आरो बिदिनो मबाइल नायनायफोरा ओम मबाइलाबो खायफाखौ गाज्रि खालामो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
ओं आरो बुंनो थाङोबा जोंनाथ' बिदिनो गोबां मानसिफोरा दिनो ओ बिदि सिगारेट बेफोरबो लायो आरोना इसोरो।
औ नोंगौ
इदिनो ओ सिखर होर इदि जायो आरो ना
औ नोंगौ नोंथां
इफोरखोबो जोङो इदिनो होबथाबा मोजां जायो आरोना जों माने इखो जानानैबो खायफाना पाथ टर बिदि माबा माबि जायो नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
औ औ उम माने इफोरखौ बुस्थुखौ लाबा जोंनिहाय जोंनि मोदोमनि थाखायबो खस्थ' जायो आरोना खायफाना आरो किदनिफोरा बो हामा जायो नङा होमबा?
ओं बिदिनो जों बुंनो थाङोबा बे ड्राग्सफोरखौथ' जोंना माने मुलि बाहायनायाव नांगौ जायो आरो ना। बेख' माने मुलि बाहायनायाव मायावबा मायावबा एसे एसे होनांगौ जायो नाथाय जोंनिया बेखौ ओं मानसिफोरा बाराद्राय इउस खालामनानै बिनो ड्राग्स माने एडिक देट जालाङो जेराव गारनो हायि बेखौ मोनाबानो थानो हायि फाग्ला बायदि जालाङो आरो।
औ नोंगौ
औ गोबां माने खहा खालामो बिदिनो बाराद्राय लाग्रा जानानै
औ। इदि सोबनाय लोंनायफोरानो बांद्राय मानसिफोरखौ दुरबलबो खामो आरो बिदिनो गावनि जिउखौबो खहा खामना लायो आरोना बेनि थाखायनो जोङो बिदिनो निसाना बुस्थुखौ लानायफोरखो गारनांगो आरो ना।
औ माने गोबां खहा खालामो नालाय बिनि थाखाय थाखायनो जोङो बेफोरखौ बाहायनो नाङा आरोना नोंथां न' ओं बेखौनो ओं सांग्रांथि होनांगौ जि जोङो बेफोरखौ बाहायनाङा बेफोर गाज्रि बेसाद औ बेफोर बेखौ माने जोङो ओं जोंनि बिमा बिफाफोराबो नायनांगोन।
औ।
औ।
बिदिनो गावनि जिउआ थाङो आरो बिदिनो सारा बुस्थु बुस्थु लाबा नङा होमबा बेखौ होबथानो थाखाय जोंहा बहुद माबा माबि नांगौ आरो ओं ओं राहाबो लानांगौ जायो।